हेल' खोनादोंना? औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे एरानिसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां।
औ। बिदिब्ला आं नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां गिबियाव बे दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायगोरना होनोसै आरोना।
औ जायो नोंथां।
औ। ओ दैज्लां बोथोर होनबाथ' जोङो मिथिखायो जोंहा दैज्लां बोथोराव बायदिसिना मैगं थाइगं मावनाय जायो बे जों बेजों लोगोसे जोंहा माइ आबादफोरबो मावनाय जायो आरो ना।
औ थारैनो नंगौ।
औ जेरैहाय जोंहा बेहाय ओ खोथिया फोनाय जायो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो माइ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो गोबां माने जोङो माइ आबाद बेफोरबायाददि मावनानैनो जों बा बेफोरबायदि आबादारि गासैबो माने बेफोरबायाददिनो जों जिउखौ खुंबोनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
ओ बेजों लोगोसे जेरैहाय जोङो बेफोर जोंङहा माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियाव खोथिया फोग्रोनांगौ जायो जोंहा खोथिया फोग्रोनायनि सिगांहाय जोङो जोंङो माइज्लि बा बेखौ बिदानखौ जोङो दैयाव सोमगोरना लानाय जायो आरोना। बेफोर ओ माइया गोबां रो सम मथे जेनेबा रनजित बिदिनो खरमा बायसमुथि बेफोरबायाददि थायो आरोना। जों बेफोरखौ माने जोङो जायखि जाया बेफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे बा जोङो मा माइखौ मोजां मोनो बेफोरखौ जोङो सायख'नानैबा जों माइखौ जोङो मोजाङै फाथो बस्था बा जों प्लास्टिकनि बस्थाफोराव सोनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो ना
औ थारैनो नंगौ
सोबा हरनायनि थाखाय दैयाव सोमनाय जायो जेब्ला जोङो हरसेबा हरनै जाखङो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानैबा जोङो लांदां जायगायाव बेखौ फेनस्रिनानै थास' बिलाइ बा बे थालिर बिलाइफोरजों जों खोबना दोननाय जायो आरो ना जेनखो जाबाब फेंखा अरनायनि थाखाय जों बेबादि खालामनाय जायो बेनि उनाव उम औ बेनि उनावहाय जोंहा गोदो गोदाय समावथ' जोङो बांसिनै बा जोङो खोथिया फोनोबाबो जों जखि जाया मानो जोङो हाल मो सौ हालि बेफोरबायाददि बाहायनाय जायोमोन आरोोना आथिखालावथ' जों बांदियै बांसिन जोङो ट्रेक्टर बा बेफोरजोंनो जों हाफोरखौ एवनाय जायो आरो आ बिजों औ बेजों लोगोसे जोंहा जेब्ला जोङो जेराव जेराव जि फोथाराव जों खोथिया फोगोन बेयाव जोङो ट्रेक्टर जों लालानानै टेक आ हाखौ जों मोजाङै एवना लानाय जायोबा जोङो बेये दैनि गोनांथि जाब्लाबो जों दैफोरखौ आथिखालाव माने मिसिंफोर दैखौ सारानायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ।
आथिखालाव जोंहा मै आरिबो होनाय जायाबा जोङो गोदो गोदायथ' जोंहा मोसौजों मै होयोमोन आरोना आथिखालाव जों बेबादि होनायखौ नुनो थांलियाबा जों क्टर एवखांनायनि उनावनो बेखौश खायनाय खौ नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जों हाखौ मोजाङै ओ ग्लेस ग्लेस हाब्रुबा बेफोरबायाददि खालामनानै जों खैथियाखौ मोजाङै फोमोननानै जों खोथिखौ फोनाय जायोबा जोङो माइ सोमना दोननाय गाजा बेरहोनाय माइखौ जोङो खादा बा माबा मोनसे आइजेंफोराव लानानै जोङो फ्रि फ्रि मोजाङै माने बेखौ सारना होनाय जायो आरो ना ओ बेबादिनो खोथिया नैजिबा नैजिबा सानसोआव माने खोथिया मोजाङै रज'बोयो बा ओंखारबोयो बेबादिनो जोङो खोथियाखौ जेब्ला ओ बेखौ बा बोरमा बायदिसिना जिब जुनारफोरा जागोन बेनि थाखाय जों बेखौ मोजाङै जोथोन लायोबा बेयाव बेरा आरिफोरबो दुंना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
ओम बेबायाददिनो जोंहा जेब्ला हाया मोजाङै होमोनबा बेखौ जों खोथियाखौ फुनांगौ जायो जेब्ला बियो मोजाङै रज'योबा जों बेयाव नांगौ रोखोमनि एम्फौ जानो हायि बा हासारनि मुलि बा बेबायदि आथिखालाव जोंहा गोबां रासायनारि मुलिफोरखौ मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना आ बेजों औ बेजों लोगोसे जोंहा जेरैहाय जोङो जि हायाव माइ गायगोन जों बे हाखौ जोङो ट्रेक्टरजों बा बेखौ मोजाङै फोमोनना लानाय जायो बेखौ जेब्ला जों दैनि गोनां जै अब्लाबो जों बेखौ माने मोजाङै खननै बा खोनथाम बेफोरबायदि एवनानै लानाय जायो आरोना मोजाङैनो
औ नंगौ नोंथां
औ औ जेब्ला एवखांनानै जोङो माइ गायनाय जायो अब्ला जोंहा गोदो गोदायथ जों गोबां। सावरि बादालि जायोमोन बुंनो थाङोब्ला आथिखालावथ' जों गोबाङानो बे सावरि बादालिखौ मोननो थांलाब्ला आथिखालनि मानसिफोराबो सावरि बादालि जानो ज जाला जालि आरोना बिसोरो माने बांसिनै औ बिसोरो बांसिनैबा जोङो बिसोरनो रां हरनांगौ जायोबा बेबायाददिनो जोंहा गोबां रुवानिफ्राय फैबाबो जोंहा माने रां हरनांगौ जायो आरो। गामि ओनसोल लाना ओनसोल बेखौ थामजौ बाजि बा थामजौ बेफोरबायाददि रां हर नायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरथिा खोथियाखौ फुखांनानै सरनाय जायो सरखांनानै बा हा गोथौ बा बेफोरबाददि हा थौले थायोबा बेफोरब गोथौ गोथौ हा बारदै थाबनो दै लोमो बेफोरबायदि जायगायाव जों गिबियाव जोङो माइफोरखौ फुनानै आरो खनसे गायबावनाय जायो बा बेखौ जावैनाय जायो बिनि उनाव जों फुनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरोना बेबादिनो जोङो औ माइ गायनाय जों गोदो गोदाय समावथ' गोबां माने बेफोर माइ गायनायफोरावबो जोङो बा खायफा खायफा ट्रेक्टर एवनाय समावनो जों आथिखालाव माने गोबां रासायनारि मुलि बा गोबां हासारफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बा बिसोरो हाजों मोजाङै गलाय मैदेर जानो थाखाय बिसोरो होखानायखौबो जों नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंगौ।
जोङो बेबादिनो माइ गायनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा जेब्ला हाया मोजाङै बा ग्लेब ग्लेब हाब्रु जायो अब्ला जों माइखौ गायनाय जायो हाजों हा हाजों बेबदिनो गोरोबनाय नायनानै खायफाया गेसें बा खायसे खायसेया गुबुं बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो ना बेबादिनो जोंहा जेब्ला माइ गायाखां अब्ला जोंहा हालदांख्रा जायो हालदांख्रा जानाय समाव जोंहा न'आव माइनाव लाबनाय बा बेबायदि फुजा आरि होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेबादिनो जोंहा गोदो गोदायनि समावथ' जों जोबोद गासैबो माने गामि गामि खाथि खालानि ओनसोलफोरा माने बेबायाददि हालदांख्रा जानायखौ बे गासिबो मिथिजोबोा आथिखालाव जों हालदांख्रा जाबो माने बांसिनै रावबो जेनेबा थाब थाबनो जायो आथिखालाव थाब थाबनो बेबादिनो हालदांांगला जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव माने माइ गायनायाबो जोंहा गोबां रोखोमनि मिसिनारि फैबा जों मिसिनारि जोहैयो मेसििन आरिनि गेजेरजोंबो जोङो माइफोरखौ गायनो हायो आरो आथिखालाव बेबायदिनो जों ओथिसोलाव जोंनि ओनसोलफोरथिंहाय बेबायदिनो गायनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा माइ गायनि अनगायैबो जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां आबाद मैगं थाइगंफोर मावनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांनियाव बे दैज्लां बोथोरनि सायाव मोनसे सोंथि सो सोंनो सानदों जे दैज्लां बोथोर बोथोरावहाय नोंथांमोननि सोलाय मा मा माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो? बा माइ आबाद फोरखौ बोरैहाय मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो आं जा खिनिखौ हायो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होलांनोसै जोंनि ओनसोलावहाय दा दाबायदि दैज्लां बोथोरावहाय जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायनाय जायो नोंथां जेरै बिदिनो जोसा माइब्रा रनजित सत्तुर पसतत बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गोदान नामनि जोंनाथ' दाना दानि जुगावहाय माइ ओंखारगासिनो दङ बेफोरखौ जा माइया जोंनियाव दा सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ बेफोरखौ गायनायखौनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जों बेफोरखौ गायनो थाखाय गिबियावनो बिदिनो माइखौ बेनि माइज्लिखौ सोंग्र सनानै लानांगौ सोमनायनि उनावहाय आरो बेखौ हरसेबा हरनै बांसिनानो जोङो हरनै दोनो दोननानै बेनि उनावहाय दिखांनानै दोननाय जायो बोरियावहाय दिखांनानै दोननानै खौ सानसेनि थाखाय जोङो बेखौ एसे लखबनानै दोननानै गाजा बेरहोयो गाजा बेरनायनि उनावहाय जोङो बेखौ होनोनो थाखाय बेनि खोथिया जायखौ जों खोथिया थोलि बानायगोन बेखौहाय जोङो ट्रेक्टरजों एवनांगौ गोदोनि जुगाव थ' जोङो बिदिनो मोसौजों एवनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां आरो दानि जुग बेवहाय जोंना ट्रेक्टरजोंनो एवो थ' जोङो बेवहाय हाखौ जाहाथे हाया मोजाङै ग्लेब ग्लेब हाब्रु जायो बिदिनो हाब्रु जाजासिम एवनानै बे ावखौहाय जोङो होनाय जायो बेवहाय दाउ एबा बा हांसोफोरा बोरमा अमाफोरा जाया बेनि थाखाय जोङो नेट आरो बेरा बे बेफोरखौ बेबायदिखौ जोङो होथेनानै दुमथेनानै दोनो बेनि उनावहाय जेब्ला खोथिया एसे गिदिर जायो मास मोनसेफोर औ बे बिदिनो मास मोनसे फोरनि उनावहाय जोङो
बांसिनै मानो जों खोथियाखौ नैजिबा नैजिबा सान जायो आरो ना औ
औ नंगौ नोंथां आरो जोङो बिदिनो बे माइ खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो बे हाब्रु बा हाब्रु नङा बे जोंनि गायनो गोनां हाखौहाय ट्रेक्टरजों एवनानै लाग्रोनाय जायो गिबियावनो जोङो खारायग्रोनानै लायो खारायनायनि उनावहाय ज बिदिनो आलिफोर दानो आलि खोयो बिनि उनावहाय सामार होयो आरो सामार होनायनि उनाव आरो खेबसेबाव सिनसा एवबा हालेवबावो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बर' जायो अब्लासो जोङो बे खोथियाखौहाय फुनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो खायफा गोथौ हाफोरावहाय जोङो बे खोथियाखौ गिबियावनो हुनायनि उनावहाय जावायनानै दोनग्रोनांगौ गोथौ हायाव गायनो थाखाय बेखौ जावरायनायनि उनाव आरो खेबसेबाव बे खौहाय जोङो फुनानै गायफिननांगौ जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोङो जोसा माइफोरखौ थाबै दा जोङो आगोथिया गायनानै लायोब्ला बे जोसामाया मोजां जाया बेनि थाखायनो जोङो बेखौहाय लास्थआवसो गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोसा आरो माइब्रा बे मोननै माइखौहाय
अह
औ आरो नों नोंथांमोननि साइडआवहाय जेनेबा बिदिनो दैज्लां बोथोरावथ' बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर गायनाय जाबाओ ओ नोंसिनि साइद बेवहाय मा मा मा मा मैगं गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलांदो
औ हागोन नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ जोंनि जोलथोबफोरथिंहाय जोंहा दैज्लां बोथोरनियाव दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनाय जायो औ नंगौ थारैनो जोंहा बे माइ आबाद मावनाय अनगै ओह मावनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां मैगं थाइगंफोर मावनाय जा जायो आरोना ओह जेरैहाय बा जोङो पटल बा जिंखा बेबायदिनो लेस्रा बेबादिनो जोंहा आरो दंबावो जे बेबादिनो लाव बेफोरखौबो जोङो माने थायसुम बा बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिनै मावनाय जायो आरो ना ओह बुंनो थाङोबा जेरैहाय जेरैहाय जोङो आथिखालनि आरो गोदोनि जोंहा गोदो गोदाय बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायोमोनब्लाबो जों बांसिन माबा जिब जुनारनि बेफोरजोंसो जोङो माना जिब जुनारनि हास ओह खिजनि हासार बेफोरबादि हासारफोरखौसो बांसिनै बाहायोमोन आरो ना
औ नंगौ नोंथां
जोंहा बुंनो थाङोबा दा आथिखालाव गोबां रोखोमनि माने रासायनारि मुलि बा बेदिनो केमिकेल गोनां इउरिया बेफोरखौ जों माने बांसिन बाहायनानै ओह आबारफोरखौ मावनाय नुयो जायनि जाहोनाव बेफोरखौ जानानै जोंनि देहाया जोगो जोबोद खहा जालाङो आरोना जेरै जोङो ओम मोनसे आबाद आथिखालाव आबाद मावनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइनि थाखायबो मुलि बा बेखौ एम्फौ जानो हायि मुलिब्रा बेफोर बेफोरदि गोबां रासायनारि मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा बाजारफोराव फाननायाबो ओह रांनि जेनबा रांखान्थिनि जोहैनो जोंहा गोबां रोखोमनि बेफोरबादि ओं गोबां मानसि सुबुंफोरा माने बेफार फालांगि बा बेफोर आबाद आबाद मावनानो जायोबा बिसोरो आबाद मैगं थाइगंफोरनि फालांगि बिसोर माने गोबां मुलिफोरखौ बाहायनानै बिसोर फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय ओह गुबुन मोनसे समाव जों लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों